हेलौ औ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रिना दायो? अ दा अब्ला नोंथां ओ बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय,
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम ओ बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय,
औ आं नोंथां दा नोंथांनो फन हरनानै आं मोनसे टपिकनि सायावसो रायलायनो होना सानदोंमोन आरो नोंथां,
औ रायलायजागोन दे नोंथां,
अ आं नोंथांजों दायो जेनेबा जोङो गेलेनाय बा एक्सारसाइस खालामनाय बेयो जोंनि थाखाय मानो गोनां बेफोरखौसो रायलायनो होननानै सानदोंमोन आरो नोंथां
औ रायलायजागोन दे नोंथां
औ अब्ला नोंथां ओ नोंथाङाबोथ' मिथिखायो जेनेब्ला एक्सारसाइस खालामनाय बा गेलेनाय बेफोरो जों थाखाय बेसां गोनांना
औ औ
औ बे जों जेनेबा आथिखालावथ' नोंथाङाबो नुनो मोनदों जोङो, जेनेबा गावनि खामानियाव बा अफिसनि खामानियावनो होन बा जेनेबा स्टुदेन्टफोरा बिदिनो फरायनाय बेफोराव गोबां बिजि थायो नङा होमबा दायो।
औ औ
औ नोंथां बिनि थाखायनो जोंहा नै आथिखालाव, गेलेनाय बा एक्सारसाइस खालामनाय बेफोरनि बिबाङा खमायलांदों आरो जों नुनायावहाय, जेनेबा जोङो सानफ्रोमबो जों बिदिनो स्कुलफ्राव थाङो कलेजफ्राव थाङो बेनिफ्राय फैनानै जों मेंनानै जोङो, जेबो गेलेयालासिनो बा एक्सारसाइस खालामालासिनो जोङो, ओरैनो जों मबाइलफोरसो नायनानै थाफैयो आरो फैखांनायनि उनाव,
औ नोंथां
औ नंगौ बेनि थाखायनो जोंहा आजिखालाव माने गोबां जोंहा देहायारि, जेनेबा जेंनाफोर जालांनो हमदों आरो जेनेबा जोङो बिब्दिनो जोंहा अजनफोरा बांबोनो हमदों गोबां मानसिफोरनावनो बिदिनो सोरबा, सानाय सुनायफोरा एसे बांलांनो हमदों बिदिनो, बायदि बायसिना बेरामफोर जादों जेरै जेनेबा डायबेटिसफोर होनबाय जोंहा प्रेसार जानायफोरबाय हाइ प्रेसार जानायफोर होनबाय, बिदिनो गोबां गोबां बेरामफोर जेंनाफोरा जालांनो हमदों आरो नोंथां, जोंहा गेलेनाया मानो गोनां होनोब्ला जोङो जेनेबा गेलेनायनि बा जोंना, एक्सारसाइस खालामनाया जोंहा गोबां मुलाम्फा दं आरो जोंहा जोंनि देहायावहाय, बा जोंनि जिबआवनो होन बियो जोंनि जेनेबा देहाखौ थाजिमै लाखियो आरो जेनेबा जों गेलेयोब्ला बा जों एक्सारसाइस खालामोबा बिदिनो फुङावहाय, बा बेलासियावहाय, हाय बेजोंनि ओ जेनेबा, जोंनि दोगोन जाहोनाय जोंनि जोंनि जि ओंखामफोर जानानै जों दोगोन जायो, बेवहाय जोंखौ जोबोद मदद खालामो आरो नोंथां,
औ औ
औ बियो जेनेबा जों बिदिनो जोंनि कार्डअ' बासकुलार सिस्टेम बेखौबो बियो, थाजिमै लाखियो बिदिनो जोङो, जोंनि मेलेम जा जोंनि मेलेम बेफोरखौबो जों बियो मोजाङै लाखियो आरो जेनेबा जों नोंथाङा मिथिखागौ जों आथिखालाव गोबां खामानिफोर थायो एबा गोबां स्ट्रेसफोर थायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
बा जों स्टुडेन्टफोराहाय बिदिनो फरायनायनि बिदिनो स्ट्रेस थाबाय बा सोरबा अफिसाव खामानि मावनायफोरा बिदिनो गावसिरनि अफिसनि स्ट्रेस थाबाय। बेफोरबायायदियाव जोंहा मेलेमा गोबां बिदिनो खस्थ' मोनो नालाय दा जों बिदिनो बेलासिफ्राव बा फुंफ्राव जों गेलेयोब्ला बा एक्सारसाइस खालामोबा जोंहा बेफोरनिफ्राय गोबां जोंहा ओ हेफाजाब जायो आरो जोंनो स्ट्रेसखौ जोङो मेइनटेन खालामनो थाखाय।
औ
औ दा नोंथाङालाय मा सानो? जेनेबा जों मानो गेलेनांगौ एक्सारसाइस खालामनांगौ।
औ ओ दा आंनि साननाय मथेब्ला जोङो गेलेनांगौआ बिराद गोनांथार, जोंनि देहानि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार आरोना दा नोंथाङा, सिगाङाव बुंलांनाय बायदिनो जेरै जोङो गेलेयोबा बा फुंफोराव एक्सारसाइस, खालामोब्ला जोंनि देहाया थाजिमै मोजाङैनो थायो आरो अजनफोराबो जोंनि, ज'खायैनो थायो आरो ना दा जोङो, बेफोरबायदि गेलेलाबायाब्लाथाय जोंनि ओ अजना बारायलाङो जे नोंथाङा सिगांनो बुंलांखाबाय बेफोरबायदिना आरो औ आरो ओ दानि मानसिफोराथ' बांसिनानो दानि गथ'फोरा ओ आथिखाालनिथ' बांसिन बांसिन इन्टारनेटनि जुग जे मबाइलनि जुग जाहैबाय बांसिनानो ओ औ फरायनायफोराबो बांसिनानो मबाइलजों दिन थाङो ओ माखा खालामनांगौ गावनि देहानि फारसे जेबो जोथोन ओ लाखिला। जोङो फुङाव खारनांगौ नाथाय जोङो फुङाव खारला। बिनि थाखायनो माने जोंनि अजनफ्राबो बारायलाङो आरो जोंनि माखासे देहायाव जानानै थानाय बेरामफोराबो बारायलांनो हमो आरोना। बेनि थाखायनो औ जोङो ओ फुङाव बिदिनो खारनांगौ एक्सारसाइस खालामनांगौ फुंनि बारखौ जोङो जानांगौ। फुङाव बिदिनो टाइम मथेै जोङो थाबैनो सिखारनो सोलोंनांगौ आरो। ओ दा बिदिनो ओ आरो आंनि साननाय मथेबाथ' बांसिनानो नै दानि मानसिफोरा बांसिनानो हराव मबाइल नायनोसै बांसिनानो एगारथा बार'थायाव उन्दुनोसै। बिदिनि थाखाय माने फुङाव थाब सिखारनो रोंला ओ आतथा नय थासोफ्रावसो सिखारनो रोंहैनोसै दा बिदिनि थाखाय माने फुंनि जोंनि जे सान ओंखारनायनि जे निजोम थाजिम समखौ जोङो मोनला आरो। बिनि थाखायनो माने जोंनि माखासे बे देहानि नांनानै थानाय बेरामफोराबो माने उम मा होनो बारायनानै थासिगोन आरो दा बिनि थाखाय जोङो ओ बिदिनो गेलेलाबायनांगौ गोदोनि समावथ' जोङो बांसिनानो जों जे ओ इदिनो उन्दै समफ्रावबो बांसिनानो खारलाबायनाय बिदिनो गेलेलाबायनायफ्राव जोङो दिन थाङोमोन आरोना ऐ औ बिदिनो लोगोफ फोरजों फिथु गेलेनाय खाबादि गेलेनाय आरो इदिनो खर' दांलायनाय बेफोरबायदि गोबां गेलेनाय जोङो गेलेबोयोन बेफोरजोंनो जोङो दिन थाङोमोन खारनाय बारनाय फोरजों जों दिन थाङोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव मा दानि गथ' फोरा बांसिनानो मबाइलफोरजों दिन थाङो रिल्स नायो रिल्स बानायो खायफाया। ओ बिदिनो गेम गेलेयो बेफोराव माने गोबां सम बारहोयो। नाथाय गावनि देहानि फारसे जेबो ओ गावनि देहानि फारसे जेबो माने ओ मोजाङै लाखिनो सानलिया आरो माने रोंलिया औ। ओ दा नोंथाङा ओ ओरैनो थानाय समाव नोंथाङा मा खालामना थायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां आंबो बिब्दिनो जेनेबा जोङो जोंहथ' कलेज स्कुलफोर थायो नालाय जोङो बिब्दिनो कलेज स्कुलनिफ्राय फैनानै बिदिनो जोङो दसे रेस्ट लायो। रेस्ट लाखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो दसेजों लोगोफोरजों बिदिनो जों फिल्डफोराव गेलेनो थाङो आरो बा जोङो बिदिनो भलिबल गेलेयो बा जों माब्लाबाफोर बिदिनो खारनायफोर खालामो आरो जों लोगोफोरजोंहाय। आरो नोंथां बिदिनो बे जेनेबा जों खारोब्ला जों लोगोफोरजों ज' जानानै गेलेयोब्ला जोंहा माने फरायनायनि सायावथ' फरायनाय-फराय जों स्टुडेन्ट लाइफआवथ' जोङो माने गोबां जोंहा स्ट्रेस थायोना नोंथां? जेनेबा जोङो एगजामनि स्ट्रेसफोर थायो बिदिनो जोङो। माखासे गोबां सिलेबासफोर फरायनायनि जोंहा स्ट्रेस थायो नालाय। जों जेब्ला जों लोगोफोरजों ज' जानानै बिदिनो बेलासिफ्राव गेलेयोबा बा खारोबा आं माने गावनो मोनांनो मोनदों आरो जेनेबा जोंहा बे मेलेमाव जा टेन थायो बा जोंहा स्ट्रेसफोर थायो।
औ
जा प्रेसार थायो बे एसेबाबो माने ओंखारलाङो आरो जोंनि माने खर'निफ्राय बा मेलेमनिफ्राय। आं बेखौबो आंनो गेलेनानै मिथिनो मोनदों आरो नोंथां। बे माने जोंनि स्ट्रेस मेन मेनेज खालामनायावा जोंहा माने गोबां हेफाजाब होदों आरो बे आंखौहाय। आं सानो जों गा गासिबो माने दसे दसेबाबो जों गेलेनांगौ लोगोफोरजों ज' ज' बिदिनो मिनिलायनांगौ। आं बिदि होननानै सानो आरो जोंहा दानि गथ' गथ' फोरखौथ' नुनो मोनदों जेनेबा बिदिनो मबाइलफोरावनो दानि उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो जेबो लोगोफोरजों गेलेयालासिनो माने मबेलफ्रावसो हाबसोनानै थायो आरो बिदिनो गेलेनाय होमब्ला बिसोर माने भिडिअ गेमखौसो गेलेनाय होनानै बुंसै आजि कालिनि गथ' गथायफोरा औ। दा नोंथाङालाय एक्सासायस फोर खालामो ना खालामा?
औ आङो बिदिनो मालाबा फुंफोराव बिदिनो फुं फुंफोराव सिखारनानै बिदिनो ओ आंथ' बांसिनानो सा साराय सारिथा पासथा बेफोराव सिखारनाय जायो। ओ बिदियाव सिखारनानै माने दसे थाबायग्लाङो इदिनो एक्सारसाइस एसेफोर खालामो आरो ना। ओं। आरो बिनि उनावबोथ' जोङो न'नि एसे एनै खामानिफोरखौ मावनांगौ गोनां जायो। दाथ' दैज्लां बोथोर औ दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय इदिनो ओंखाम जानानै बांसिनानो दुब्लियाव खारनांगौ जाहैयो आरोना नोंथां बिदिनो औ माइ गायनांगौ खोथिया फुनांगौ माने जों बेफोरखौ मावाब्लाबो जोङो ओरैनो थाब्लाबोथ' जोंहा ओ इदिनो मोदोमनि लिरनाय लिरथायफोरा बांलांगोन नालाय बिनि थाखायनो जोङो मावनायफ्रावबो गोसो होयो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां। जोंहा गोदो बै समावहाय जेनेबा जोंनि आबौ आबैमोननि समावहाय जेनेबा बिसोरनि समावथ' बयबो खामानिखौनो मावजोबोमोन नालाय
औ।
बे समावहाय बिसोरना माने खामानि मावनायजोंनो जोंहा देहाया ओरै लोर सोर जाबाय नालाय बेयावनो माने बिसोरना एक्सारसाइसफोर जानाय बायदि जायोमोन आरो बिसोरो फुङावनो सिखारनानै हाल हेलांसिगोन जेनेबा बे समावनो बिसोरो मोसौजों लोगोसे गोबां बिदिनो थाबायनानै बिसिना बेयावनो एक्सारसाइस जानाय बायदि जायोमोन आरो। दा जोंना आथिखालाव थ' बेफोरबायदि खस्थ' एथ'बां गैलिया जेनिबा साख्रि बाख्रि मावनायफोराथ' इदिखे खस्थ' खालामनांगौ गोनांथि गैला फोथाराव ओंखारनांगौ गोनांथि गैला मावना मावनो दांनो थाखायबो बिदिनो मानसि दोनसिगोन। बिसोरनिया माने जेबो बिदिनो देहाया लोर सोर जाला नालाय बिसोरो सान से जेन'बा अफिसफोरावनो खामानि मावसिगोन दा बिसोरनिया बेफोरावनो जेनेबा देहाया बिसिना खहा जालाङो आरो जेनेबा देहानिसेबो खस्थ' सम मोनला देहाया लोरसोर जाला बिब्दिनो माने बिसिनियाव जोंनि देहानि ओ बिदिनो गिलिरा बांलाङो बिदिनो ओ ब्लाद ग्लुकस बारायलाङो बिदिनो हाइ प्रेसारबो जालांनाय स्ट्रपफोर जानाय बेफोरखौ जों गोबां नुनो मोन्दों आरो थां जोंनि आथिखालाव दा सोलिबाय थानाय समावहाय आरो दा आं बिनिखायनो सानो माने बयबो बिदिनो गेलेनांगौ एक्सारसाइसबो खालामनांगौ
औ औ नोंथाङा बुंनाय खो खोथाफोरा औ थारैनो सैथो आरो नंगौबो। ओ जोङो गेलेथारनांगौ जोङो ओरैनो थानाङा। बिदिनो जोङो गेलेनाय मानायफ्राव जोङो सम होनो हायाब्लाबो जोङो खामानि मावनाय दांनाय फोराव एसे गोसो होनांगौ जे जों खामानि मावब्लाबो जोङो माने जोंनि जे मोदोमनि लिर लिरथाया बियो एसेबाबो खमायलाङो आरोना। जोङो सा औ जोङो सानसेयाव जोङो गोलोमदै मा होनो बिदिखौ गोलोमदै गगारहोथारनांगौ आरोना जे जोङो औ गोलोमदैखौ गगार होआलासिसेनो जों ओरैनो जिराय जिराय थायोब्ला जोंना ओ मोदोमाबो बारायलांनोसै मेजेम बारायलांनोसै बिदियाव माने ओ नोंथाङा जे सिगां बुंलांनाय बायदि हाइ हाइ प्रेसारफोर जानो हमो बेफोरावनो माने औ आथिखालाव बांसिनानो मानसिफोरा हाइ प्रेसार जालांनो हमबाय बेफोरजोंनो माने गोलैयो बिदिनो ओ गोबां मानसिफोरानो जिउ खहा खालामनांगौ गोनां जाबाय आरो ना
नंगौ नंगौ
औ बिनि थाखायनो जोङो फुंफोराव थाब-थाबैनो सिखारनानै जोङो एक्सारसाइस खालामथारनांगौ आरो
खाल खालामनांगौ नोंथां खालामनांगौ आरो जों गेलेनांगौबो ज' ज'नो लोगोफोरजोंहाय
औ बिदिब्ला ओ नोंथां जोंना औ समाबो जाबायना
नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ ओ नोंथांजों ओ बेफोरनि बागै बेफोरनि बागै सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो थिखौबो मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ ओ नोंथांजों उनफोराव बेबायदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो।
औ औ दे होमब्लाना नोंथां दोनथ'लायनोसै औ। औ